औ
हेलौ औ खोनाबाय दासो खोनादों
औ नोंथांङा मानि सायाव सावरायनो होनदोंमोन?
औ नोंथां बै ओ गेलेनायनि सायाव रायलायनो हागोन ना नोंथां? टाइम होनो हागोन दा? औ
आंहा गोबां दं
अ
नोंथांङा गेलेनाय आयदायावहाय गोबांङै मिथिगौ जानो हागौ
औ नोंथां आं जाखिनि मोनथियो बेखौ रायलायनो सानदों आरो नोंथां
हागोन नोंथां आंबो एसे मिथिनो मोनोबा आंहाबो लाइफआवहाय एसे खामानि होगोन खोन्थादो दे नोंथां
मोजां माबा नेट गोनां जायगायाव थानानै रायलायनो हागोन नोंथां औ उम नोंङो गेलेनाय बुंङोब्लाथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि दंङो गोजाम आदब खायदानि गेलेनाय गोदान आदब खायदानि गेलेनाय बे बेफोराव माने ओ जोंनि जोंनि बर'फोराबो गोबां रोखोमनि गेलेनाय गेलेबोनायखौ नुनो मोन्थों माने जोंनि माने जोंनि ट्राइबेल हारिफ्राबो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो
नंगौ
माने गोजाम नेमखान्थिजों गेलेनायखौ नुहुरो आरो माने ओ ट्रेडिसनेल माने इन्डिजिनियास गेम बेखौबो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों आरो दा गेलेनाय होनोब्ला बेफोरबो मोनसे दा इन्दिजिनियास गेम होननानै बुंङोब्ला जोंनि गोदो गोदायनि गेलेनाय जेरै बाथा गेलेनाय दै सानस्रिनाय बिदिनो बर'नि खमलायनाय गेलेनाय बेफोरखौनो गाहाय होननानै आं सानो दा बेफोर खौनो लाखिनो थाखाय दासिमबो जोंङो बिदिनो सम सम बैसागु फोरबो एबा बावखुंग्रि फेस्टिभेलफ्राव माने लाखिलांबाय थानो थाखाय बेखौ बानाय खुंबोनाय जायो आरो
औ नोंगौ
बे गोजाम आदब खायदानि नेम गेलेनायफोरखौ औ
उम
दा जोंनि गेलेनाया बेयावबो दंङो ओमफ्राय जोंनि गेलेनाया गोबां उम माने गोदान आदब खायदा होनोब्ला फुटबल गेलेनाय जेनेबा
नंगौ
फुटबल जोलुर गेलेनाय बेखौ गोबां जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि बर'ल' नङा माने गोबां जोंनि ट्राइबेल सुबुंफ्रानो माने थागिबि हारिनि सुबुंफ्रानो बांसिन माने गोसो होनायखौ नुनो थाङो आरो मुंदांखा जाबोनायखौ नुदों आरो फेमास जाबोनायखौ नुदों दा फुटबल गेलेनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि दङ जोंनि बर' गेलेगिरिफ्रा
नंगौ
नाम जादा होनोब्ला हलिचरन नार्जारि बिथाङाबो गोबां रोखोमनि फुटबल गेलेबोनानै रां आरजिनो हादों आरो दा बेजों लोगोसे दुर्गा बर' होननायाबो माने फुटबलाव बल जोनानै जोलुर गेलेनानै माने गोबां रां खामायनायजों लोगोसे गावनि जिउखौ माने खुंबोनो हादों आरो आं बेखौ सानो आरो बे जोलुर गेलेनायजों लोगोसेनो जोंनियाव बक्सिं गेलेनायबो गेलेगिरिखौबो नुनो थाङो माने बेफोरनि गेजेराव जोंनि हारिनिनो फैलाव बसुमतारि होननायाबो एसे माने मुंदांखा आरो
औ नोंथां माने खेला होनोब ब्ला जोंनि जिउआवहाय मोनसे
औ
एंगारनो हायैबो होननांगोन माने जोङो देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रोंङै ला लाखिनो थाखाय जोङो जि सानसेनि से घन्टा बा नै घन्टासो टाइम होनानै जोङो दसे गेले नंगौ आरो ना माने एक्सारसाइस बायदि नो जेखौ मोजां मोनो सोरहाबा जों
औ
बुंबाय जोलुर सोरहाबा बुंबाय खारनाय बिदिनो बारनाय बेबायदिनो माबा मोनसे देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय जोङो फुंबिलिनि समफ्राव बा मोनाबिलिनि समाव दसे गेलेनायावबो टाइम होनांगौ अब्ला जोंनि गो देहाया गोगो गोख्रों सावस्रि जों मोननो हायो। जुदि जोङो देहाखौदि सामलाय लाङो बाय थायोब्ला जोंनि देहायाव बेमार आजारा बुहुत खम जायो आरो जोंनो। हस्पिटालनि गोनांथिया बुहुत खम जागोन माने जोंहा बेफोरजों देहाया गोग्गो जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दोरोङारि गेलेनाय गामियारि गेलेनाय आरो गोजौ लेभेलाव गेलेनाय माने दानि जुगाव बादायलायनायबो जोंहा गोदो दङमोन। गोदोनिफ्राय गेलेबोनाय बर'फोरनि गेजेराव दं गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय आबल गेलेनाय नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ।
औ मिथियो नोंथां।
खमल बेयो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'नि गेजेराव। गेलेबोनाय आरो दा बेफोरखौ लाखिबाय थानोनो जोंहा बैसागु फोरबोफोरावहाय सानसे बा साननैनि हाबाफारि लानानै गामि मोनसेनि गेजेराव बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिखौ लायो आरो नोंथाङा बा बावखुंग्रि खुंग्रियावबो जाहाथे बै जोंनि दोरोङारि गेलेनायफ्रा जोबनानै थाङा जोंनि गेजेराव निफ्राय गोमानानै थाङा बेनि थाखाय। नि फोरबोआवहाय बेैफोर खेला खमलायनाय खारनाय हाजो गाख नाय बेफोर खामानि बेफोर गेलेनायखौ लाखिबोगासिनो दङ आरो। आरो लोगोसेनो जोंहा थाखोनि गेलेनायाव थांबाय।
औ नोंथां
बिदिनो आरो क्रिकेटफोराथ' गोबां दं फिफा वर्ल्ड काप ओरैजाय बलफोरनि थाखाय आलादा आलादा बुं दोननानै बादायलायनाय गुरान काप जेरै बल जोनाय बल जोनाय बादायलायनाय बैफोर बादायलायनाय हाबाफारि लायोब्ला जोंनि गामि सिंनि गफाफोरनि गथ'फोरा। माने गेलेयै गेलेयै जायफोरा बांसिन थि जागोन बैफोर गथ'फोरखौहाय सायख'नानै बैफोर बादायलायनाय हाबाफारिसिम लांनो। लांनांगौ आरो जोङो अब्ला बे गथ'आ सासे। नायजोंबो सासे जाफुंसार गेले गिरि जानो हागोन आरो बियो जिउआव रोखा जानो हागोन बयजोंबो सिनायथि जागोन। आरो गावनि थांना थानायनि लामाखौबो बेखौनो होननानै बियो सायख'नानै लानो हागोन
औ नोंथां। दा जोंनि बेफोर ओ आदब खायदाखौ लाखिनो थाखाय आरो बेफोरखौ माने ओ इयुन जोलैयाव जालां जाहोलांबाय थानो थाखाय माने थुलुंगा होनो थाखाय जोङो। दा गरम बोथोरावबो गोबां रोखोमनि ओ ओ गथ' गथ'खौ गेलेनायनि फोरोंथाइ आदब खायदा होगासिनो नोङो
औ दा बे समावहाय फरायसालिफोरा बन्द' जायो बेहाय थामजि सान ओरैनो थास्लाय स्लाय माबा मोनसे खामानियावहाय। रोंगौथि होयोब्ला बे गथ'आ बेखौ फरायनायजों लोगोसे बे खामानि खौबो मोजां मोनो जायफोरा मोजां बे गथ'आ बेखौनो गावनि जिउनि केरियार हिसाबै दानानै लानो थाखाय जों होनांगौ। आरो बैजों लोगो ओ खेला होननानै बुङोब्ला खेलाया मोननै बाहागोआव दं मोन बे जाहैबाय इसिङारि आरो मोनसे बायजोआरि जाखिनि दों एसे एसे सावरायदों बिसोर जाहैबाय बायजोआरि आरो इसिंआरि आवबो गोबां दङ। लु-लुद' केराम चीस बेफोरबायदिनो आरो जोंनि बर'नि दोरोङारि होनोबा जोंना मोनसे खेलाबो दङ मंगलाथा
औ आं एसे खोनादों नोंथां।
औ सिन बोनानै बक्स बक्स सिन बोनानै बेहाय जोंहाथ' ग थाग्रा नालाय जोङो थास'फोरा एभलेबोल जायो थास'फोरखौ। थुख्रा हास'नानै लानानै बे बक्सवहाय माने सिन सिनावहाय।
ओम
माबानानै होयो आरो बहायनानै होयो बियो। बे खालार गाबखौ लायो मोनसेया थास'आ जाहाथ' मोननै गाबनि थायो। गोसोम आरो गोथां मोनसे साइदनि थिं गोसोम बाहागोखौ बहायो आरो माखासे खावसे बिथिं गोसोमखौ बहायो आरो ओमफाय सानै मानसिया बांसिन गेले सोरबा सोरबा माने बे गोरों गथ'फ्रा मोनब्रैसिमखौबो गेलेयो बेखौहाय। आमफ्राय माने मोननै लायोबोला सानैजों बेहाय बादायलायनाय जायो आरो। बिफोरो जाहैबाय
उम
मेलेमखौ बेजों मोनदांनो हायो दे बे गथ'वा सासेया बेसेबां गोख्रों जायफोरो बे नि मेलेमा गोख्रों बिफोरो बैफोरबायदि खेलायावहाय बाहागो लायो जोंहा भारत हादरनि चीज गेलेग्राफोराबो गोबां दंसै। बुहुमनाङैनो बादायलायनायावबो बाहागो लायो जोंनि भारत हादरनिफ्राय ओरैजाय जोंहा भारतनि सुबुंफोरा बाहागो लागासिनो दं। उनफ्राव जोंनिफ्रायबो लानो हागौ आरो ओरैजाय जोंनि सा सानजा भारतनिफ्राय मनिपुर फ्राय गोबाङानो बक्सिं बा बुलायनायावहाय बाहागो लायो।
औ नोंथां।
ओरैजाय दङ मनिपुरनिफ्राय गोबां दंसै आजिखालि माने गोबां गो आलादा आलादा खेलाफोरावहाय
पुरनिफ्रायनो जोंनि नर्थ इस्टआव माने सा सा भारत माने मनिपुरनिफ्रायनो बांसिन नुनो थाङो आरो गेलेनाय आयदायाव आरो
औ आरो जोंहाबो आसामनिफ्राय खारनायावबो दङ
औ औ खारनायाव मुंदांखा मुंदांखा दङ जोंनियाबो नामजादाफोर जेरै हिमा दासखौबो बुंनो हायो उम औ औ नोंथां
एकदमबारे जेरै नों फरायनायखौ लायोब्ला बिजोंहाय सासे डक्टर इन्जिनियार जानो हायो बेजों मुंदांखा जेनेबा खामानि मावगोन समाजनि थिग बेबायदिनो खेला
जोंना समा बारबाय नेै अब्ला गोजोननाय थाबाय औ नोंथांनिसिम औ